नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना औ खोनादों। औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाना जाबाय आं नोंथांजों ह मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव मागो फोरगफोरखौ माबायदि खुङो नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होलाय
औ जोङो मागो होनना बुङोब्लाथ' जों माने बयबो जों बर'फोराल' नङा गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बे मागोखौ खुंनाय जायो आरो।
औ नागौ।
बे आरो जों बे ओ बेथ' आरो बोसोराव खेबसेल' फैख खायो नालाय बे बसोर बे औ बे बोसोराव जोङो बे सानाव जोङो बयबो फिथा बानायो बायदि रोखोमनि फिथा बानायो आरो बे बे दिनाव मागो दिनाव जोङो बयबो बायदि रोखोमनि फिथा बानायनाय जायो जेरै उम एन्थाब थावनि
औ औ
आरो नारेंखलनि ला रु बेफोरबाय दिनो बायदिसिना बानायनाय जायो आरो। आरो बे मागोआ जोंना सानथाम सानथाम सानथामसिम जोङो बे मागोखौ खुंनाय जायो आरो फालिनाय जायो। औ बे बे दिन सानाव जोङो बयबो एक थारिखनि सिगाङावनो माने बयबो बिदिनो ओ फिथाखौ देना लायो आरो बिदि देनानै जोङो मोनायावबो सावो सोरबा सोरबा मोनायाव सावो आरो सोरबा सोरबा बिदि फुङाव साव सावनाय जायो आरो। औ बांसिनानो मोनायाव सावनानै जानाय जायो बे खालि जोङो जा माने सा फार्स्टाव माने बानायनाय फिथाखौ जोङो जाग्रोनो मोना आरो। बिदिनो जों गोथै सि बाउनायाव बेयाव होनो थाखाय जोङो बानायग्रोयो फार्स्निखौ माने दोनो आरो बानायग्रोनानै। बिदि फिथाफोरखौ दोननो एसे एसे थावनिखौ थावनिखौ इसे दोनो आरो बे एन्थाबफोरखौ एसे बिबदिनो जोङो जि जै जैथा बानायो फिथाखौ बेबायदि जोङो दोनो आरो एसे एसे बेखौ आरो जोङो बोथिसि बावनायाव माने गोथैफोरनो बावनाय जायो आरो औ बिदिनो
औ आरो जों थावनि फिथाखौ बानायनो थाखाय जोङो
औ
माइब्रानि माइब्रा माइरंनि गोनांथि जायो आरो बेयो माइब्रा माइरंजोंसो बानायनो हायो जों थावनि फिथाखौ अब्लासो माने बे थावनि फिथाइया जायो आरो गुबुन माइरंफोरजों जाया बेलेग माइरंजों जाया बे माथानि माइरंफोरजों जाया आरो बेखौ जों माइब्राजोंसो बानायनो हायो। आरो एनथाबखौबो जोङो एनथाबखौबो जों माइ माइब्राजोंसो बानायनाय जायो आरो आरो जों एन्थाब फिथाम बानाय नायाव बेखौ जोङो एन्थाब फिथाखौ गुन्दैखौ जों टावा बा सारायफोराव बिदियाव होनानै जोङो बिदि गुवार गल खालामना लायो आरो बेखौ लानानै जों बिदि खालामना जै जोङो बेनि गेजेराव सिबिं सिबिं होजायो आरो नारेखल होजायो आरो बेयाव सिबिंजोंना औ मिथाइ गुरबो होजायो औ।
औ औ
ओ मेथाइ गुरुजों माने सावब्लाथाय बांसिन माने गोथौ गोदै जायो आरो। गोदै मोनो औ। आरो लावदुम फिथाखौ बानायनो थाखाय जोङो जोंनो बेखौ माने माइब्रानि माइरंनि गोनांथि जाया आरो बेखौ जों माथाजोंनो बानायनो हायो बेखौ बानायनायाव जोङो औ ओ तेक्लानि गिलिब बा जोङो खुरै बेफोरबायदियाव जोङो लानानै बानायनो हायो आरो बेयाव जोङो बेयाव जों फार्स्टआवनो बे ओ गुन्दैखौ फिथानि गुन्दै देनायखौ बेखौ जोङो होग्रोयो
औ औ
सिबिं होयो सिबिं होयो आरो जोङो बिदिनो मोनथामसो माने बानाय मोनथामसो पाल्ला माबा जा बानायनाय जायो आरो बेयाव जोङो सिबिं होलायबाय आरो गुन्दैखौ होलायबाय आरो सिबिं होलायबाय आरो बिदि खालामनाय जायो बिदि खालामनानै जोङो बेखौ बेखौ सावनो थाखाय जोङो सारायाव नङा बेखौ जों सावनो थाखाय जोदोवाव जोङो दै होनांगौ दैयाव जोदौनि मोखाङावसो सावनाय जायो नालाय बेखौ जोङो बेयावनो जोङो दैखौ गोदौ होबाय थानांगौ बे जोदौ बेयाव दैखौ जोङो गोदौहोबाय थानानै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोङो बेयाव बे मोखाङाव जोङो बेखौ होनांगौ आरो बिदि होननि उनावसो बे लावदुम फि
खफ'जोंसो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां औ औ ओ थिग बेबायदिनो जों खायसेखौ बिदिनो औ
औ नोंगौ नोंथाङा बुंलाय नोंथाङा माबोरैहाय बानायनाय जायो
औ बिदिनो औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंबो न'खराव बिब्दिनो बानायो आरो नोंथां बिदिनो लावदुम फिथाखौ ओ बिदिनो जोदौनि मोखाङावल' नङा खायसेफोरा बिदिनो कुकारनि नैबे खर'आवबो बानायनाय जायो नङा होमबा बे खफ'जों औ बिदिनो मागो बुंब्लाथ' मागोआ जोंनिया ओ फिथानिनो दिन नङा होमबा नोंथां जों बिदिनो औ ज औ जों बिदिनो बिदिनो जा सानखालि मागो जों बे सानखालिनो फिथाखौ देनानै जों बे फिथाखौ अ हरावनो खावो आरो नोंथां बेनो गोबां गोबां गोबां जातनि फि खावो जों माइब्रानि खावो माथानि खावो नङा होनबा जों बिदिनो थावनि एन्थाब बिदिनो लावदुम फिथ था आरो जों बिदिनो नालेंखरनि लारु सिबिंनि लारु अन गुन्दैनि लारु बानायो नङा होमबा नों थां ओ थिक बेबायदिनो ओ जों जेब्ला बे फि थाखौ खावखालिनो जोंनिया माने खाना जानाय आरो बिदिनो जेनेबा जाया न'आव जि जा अमा जायो बेदर जायो जों बेफोरखौ जायो आरो जाखांनानै ओ बिनि नखानायैथ' जोंनिया बे खाना जाखालिनो जोंनिया थानसालियावबो फुजा जायो आरो नोंथां जाय थानसालियाव जों जयग'बो खावो आरो बेयाव थोगिबो हैयो आरो नोंथां बिब्दिनो बेनि न'खा नायो जोंनिया बे भेलागुरु सावनाय नङा हबा बे भेलागुरु ओ सावनो थाखाय जोंनि उन्दै गथ' हौवासा हिनजावसा गथ'फोरा जोंनिया माने फुङावनो सिखारो आरो नोंथां फुङावनो जेनेबा बिदिनो दाउसिन दावला नुयैसायावनो फुङावनो सिखारनानै दुगैनानै जोंनिया बे भेरागुरु खौ जोङो खुलुमस्रांनानै सावनायखौ नुयो आरो नोंथां औ बिदि भेलागुरु ओ सावखांनायनि उनाव उनाव माने भेलागुरि सावखांनायाव मोनसे बिदि नेम दोङ माने गोदोनि मानसिफोरा बुङमोन बे दाउसिन दाउला नुयै सियावनो सिखारनानै ओ दुगैनानैसो सावनांगौ नङाब्ला दावसिन दावला नु बा फैगोन जोनोमाव एबा उजिगासेयाव दावसिन जायोनो होननानै गोदोनि आबौ आबैमोना बुङोमोन आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो बेफोर खौनो गथ'फोरा जेनेबा एसे गिनाय बायदि मोननानै एबा गोदो नेम बायदि सोलियोमोन आरो बे फुङावनो उथिनानै सावोमोन आरो नोंथां दुयै लोमैनो औ जेब्ला बिदि भेलागुरावनो सावखांनानै जोंनि बे मागोनि से थारिख जायो नङा होमबा नोंथाङ इखालि औ बेयाव जोंनिया ओ बिदिनो न'खराव जायबा सुबुं रुंसारि जादों बेनो जों गोथैसि बावो बे सुबुङा जखाय ए जुमाय एबा ओ बिदिनो जौ गोरान बिदिनो नादा रिरि सोब्लाबो जों बेखौ होयो बिसिनो बाउवो ओमफाय जों बिथांमोननो जोङो फि जा ओ फोरिस बावनो थाखाय जों बिसोरनो एक्सथ्रा संनानै दो दोनखायो आरो खावफायो आरो बेखौ जेबो दांला दासि खालामा आरो बिदिनो जौफोरखौबो बिदिनो एदबिसिननो थाखाय एक्सट्रा संखायो आरो नोंथां माने थारै माने बेदिन खालि बावउनांगो लानाय बेनिखायनो गोथारै संनानै दोनखायो आरो थिग बेबायदिनो बिसरनो ओ बावनाय जायो बिदिनो औ बिदिनो जोंनिया ओ जोंनि आइजोफोरा ओ बिदिनो जेनेबा मागोफोराव जोंनिया बिदिनो ओ जानाय लोंनायनि दिनखौनो बुंजायो नङा होमबा बिदिनो मागोफोराव जों जोंनिया बर' आइजोफोरा बिदिनो ओ न'खरफ्रोमबो जेनेबा जमा ग्रुप एबा लोगो नांनानै अमा फिसि नाय जायो आरो नोंथां बेयो जमा अमा फिसिनानै बिदिनो न'खरसेयाव मास मोनसे मोनसेखे ओ फिसिनानै माने बे मागोनि खाना जाखालि बिदिनो बुथारनानै माने रानलायो आरो जमानो रानलायनानै खाना जानायखौ नुयो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो मागोआव जोंनि ओ गामियाव ओ बिदनो मोसानाय ए मोसानाय बादायलायनाय बिदिनो रोजाबनाय बादायलायनाय खेला खारनाय काबादि बिदिफोरखौबो होयो आरो जोंनिया मागोआव बोसोरफ्रोमबो थिग बेबायदिनो बेखालि हरखालि हराव जेन'बा जोंनि गामिनि बोराय बुरै ओ सेंग्रा सिख्लाखौबो आं रंजानाय नुदों आरो नोंथां ओ जोंनिया बिदिनो ओ जोंनि थानसालि एबा गामियाव जोंनिया बिदिनो जयग' खावो आरो बोसोरफ्रोमबो बिदि नेमखौ आं नुदों आरो नोंथां जयग'नो खावनाय औ ओ नोंथांमोननि ओ गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो मागो एबा दमासि बेयाव बिदिनो थगिफोर होनाय रंजानाय जायो नामा गामियाव
औ नंगौ बिदिनो जोङो मागो मागो दिनावथ' जों बयबो बिदिनो फुजा होखायो नालाय बे बे दिनाव माने जों गोथैसिम ओ फुजा होखालि जों बिदिनो गोथैसि जोंनि थानसालियाव गोथैसि बावउनाय जायो जेराव जोङो बिसिनो फिथाइ ओ फिथा सावनानै होनाय जायोआरो
औ औ
थाब होयो थावनि होयो गासिबो फिथा सावनायखौ जोङो माने एसे एसे बुथुमनानै माने जयै बिसोरनो बाउनाय जायो आरो बे सानखालि जों आरो बिसनो जुमाय जुमाय सेरेब बिरि सादा बेफोरबायदि आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय खौ जोङो बाउनाय जायो आरो बे खालि औ आरो जोङो मागोनि एक थारिख खालि थ' जों खाना जानाय जायो औ बयबो माने बिदिनो गामिनि बयबो जमा लोगो नांनानै बिनो सो बे जमा लोगो नांनानै सोरबा बेदर बायनानै जायो आरो सोरबा बिदिनो अमा फिसिनाय जायो जमायै जानो थाखाय मागोआव मानोना बे औ मानोना
गावथ' आरो जोंनिया बिदि ओ हौवा मानसि खौ बांसिन जुवाफोर गेलेनाय नुयो नङा होमबा नोंथाङा माये ए बिदि मागो फोरबोआव बांसिनानो ओ बिदि जुवा गेलेनायखौ जों नुनो थांगोन नङा होमबा
औ बे जुवा गेलेनाया सानथामान सान
औ माने मोनसे ओ आयेननि ओ नेम बिदि दोङो आरो
औ औ औ बेन बेनि बांद्राय गेलेबायथाय बिसोरखौ माने फाइन लानाय जायो आरो गामियाव बेफोरबायदि नियम खालामना खानानै
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाव जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथांजों मा औ दे
औ